खोनादों नोंथां? हेलौ खोनाबाय ना‌ नोंथां?
औ खोनादों
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं दा जेबो खालामथ'वाखै आं ओरैनो जिरायनासो दंथ'यो
औ नोंथाङा जाखांबायना ओंखाम?
औ ओंखामथ' जाथ'वाखै दसे थानानै जानोसै नोंथाङा जाखांबाय?
औ आंबो जाथ'वाखै नोंथां नोंथांना खबरफ्रा मोजाङानो ना नोंथां?
मोजाङानो दे
औ आंनाबो मोजाङानो नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे टपिक एबा आयदासो लाना फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां
नोंथाङा एसे दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा दावबायनानै जों माबायदि ओ एक्सपिरियेन्स लानो हायो एबा जों दावबायनानै माबायदि? ओ जोङो एबा दावबायनानै जों माबायदि मोनो एबा जों बेखौ फोरमायनो हागोन नाम
औ फोरमायजागोन ओं जोङो दावबायनानैथ' जों गोसो गोसोफोरखौ मोजां मोनो मानो होनब्ला जों जेब्ला गोसोखौ एसे बोरैबा मोनो अब्ला जोङो दावबायनो थांनो हायो आरो दावबायनो थाङोब्ला जों गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो जों गोदोनि दिनावथ' बिदि दावबायनायखौ जों बांद्राय नुनो मोनामोन नाथाय जोङो आथिखालाव दावबायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला खायसे खायसेयाथ' दावबायनायखौ गावनि जिउनि थांना थानायनि राहा लामा बायदिसो सायख'ना लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा आथिखालाव जों गोबांखौ खौ नुनो मोनो जोङो ससियेल मिडियाफोरा जोङो दावबायनानै भिडिअ खालामनानै होनाय बेनि गेजेरजों रां आरजिनाय नङा होनो नङा होमबा नोंथां? ओम दावबाय दावबायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ नेस्ट जोंहा राव गुबुनजों जेराव थांगोन बेनि रावखौ एसेबाबो रोंखानांगोन नङा होमबा आरो बेनो ओ जोंनि बे भारतनि बायजोआव थाङोबा नोंनो इंराजिखौ नांथारगौ जायो आरो बे भारतनि गेजेरावनो नो नों जुदि दावबायनो सानदोंब्ला नोङो हिन्दीखौ रोंनांगौ आरो मानो होनोब्ला हिन्दीखौ बांसिन मानसियानो रायलायनो रोंखागौ नालाय बेनिखायनो एसेबां असुबिदाखौ जाया दावबायनायनि गेजेरजों जों ओ बायदि सिना मुलाम्फायावबो मोननो हायो बुं जोङो बबेबा जाय गोदान जायगायाव दावबाय हैैयोब्ला जोङो बै जायगानि आसार खान्थि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिनि मानसिफोरा माबायदि थायो बेफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथाङा ओ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै मा सानो एसे फोरमायजागोन
औ जागोन नोंथां
औ दे
दावबायनाय होनोब्लाथ दावबायनाया जोंनि लाइफआव जोंनि थांना थानाय समावनो जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां जोङो दावबाय लासे जों गोबां माने एक्सपिरियेन्सबो जों लानो हायो एबा जोङो गुबुन जायगाफ्राव थांनानै एबा दावबायनानै जों थाङोब्ला जों गुबुन जायगानि ओ मानसि फोरा माबायदि बेखौ जोङो मिथिनो मोनो गुबुन हारिनि मानसि माबायदि जों बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो ना नोंथां गुबुन जायगायाव जोङो थाङोब्लासो जोङो भिजित खालामोब्लासो गुबुन जायगाफोराव अब्लासो जोङो मिथिनो मोनो गुबुन जायगानि जायगाफ्रा माबायदि माबायदि समायना एबा जोङो एरिया एबा गोबां बेफोर जायगा फोराव जोङो भिट खालामोब्ला जोंनि गोसोफ्रा मो जां मोनो नङा ओमबा नोंथां बेबायदिनो गोबां माने समायना समायना जायगा दं ओ जोंनि बे ओ खाथि खाला ओनसोलावबो मानो होनोब्ला जों दावबायनाया माने जोंनि लाइफाव जोबोद गोनांथि ओ जोङो दावबायोब्लासो जोंनि ओ थांनानै थानाय समाव जोङो मोनसे मेमरि खालामनानै जों दोननो हायो जोङो
अ
फोरजों थाङोब्ला गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन बियो जों मेलेम फ्रेन्डफोरजों एबा लोगोफोरजों जों बेलेग एक्सपिरियेन्स मोन नोंथां नोंहा एसे रुल एन्ड डिसिप्लिनखौ जों ओ लानो नांगोन जोङो लोगोफोरजों थाङो ब्ला जोंहा एसे माने इन्जयमेन्टआ बेलेग जायो नङा ओमबा नोंथां लोगोफोरजों थाङोब्लाथ एसे इन्जयआ बेलेग जाखायो मानो होनोब्ला आरो ओ जोङो बेबायदिनो गुबुन जायगायावहाय थांनानै गुबुन मानसिफोरखौ जों लोगो मोन नानै गुबुन ओ जायगानि मानसिफ्रा माबायदि रायलायो एबा माबायदि मानसिफ्रा जों बेफोरखौ जों मोनथिनो हायो एबा गुबुन ओ जायगानि कालसार एबा बिसिनि ट्रेडिसनला माबायदि जों बेखौ मिथिनो हायो आरो ना बिसिनि रायलायनाय स्टेल एबा बिसिनि हस्पितेलि एबा बिसोरनि आलासि सोंनाया माबायदि माबायदि टाइपनि जों बे फोरखौ जों मिथिनो मोनो स' जों बेफोरखौ ओ भिजित खालामनांगौ आरोना जोङो बेफोरनि एक्सपिरियेन्स लानो थाखायसो जोङो भिजिट खालामनांगौ जोंनि लाइफाव जोंनि थांनानै थानाय समाव जोंनो भिजिट खालामनाय एबा जोंनि जारनिया जोंनि नि थाखाय जोबोद गोनांथि जोंनि दावबायनाया मानो होनोब्ला जोङो दावबायोब्लासो जोङो गुबुन जायगानि जायगानि एबा जोङो ओ जायगाफोर एबा बिसिनि ओ गामि एरियाखौ जों नायनानै माबायदि मोनो बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो जोङो बेरायोब्ला जों माबायदि ओ जोंनि माइनफोरा‌ फ्रेस जायो एबा रिलेक्स जायो जों बेफोरखौ मोन दांनो हायो जोंनि गोसोआ माबायदि ओ फिलिंस फैयो जोंनि बेरायोब्ला जोङो ओ जोङो मालाबा जोङो बेलासियावहाय जोङो अबावबा बेबायदिनो हिल्स एरिया बा हाजो एरियाफोराव जों थाङोब्ला जोंनि गोसोफ्रा माबायदि मोनो जोंनि माइन्दफ्रा माबायदि मोनो बे फ्रेस मोनग्रा मोना बेखौ जों मोनदांथिनानै जों मोनखायो आरो गुबुन जायगाफ्राव गोबां बेबादिनो समायना समायना ग्रिन फरेस्ट गोबां माउन्टेनफोर बेबायदिनो वाटारफल बेबायदिनो स्मल बेलेज गोबां गोबां माने साइज साइज समायना समायना जायगा दं ना बेफोरखौबो जों मोनदांनानै जों मोननो हायो आरो बेबायदिनो गोबां माने जोङो ट्रेभेल खालामनाय एबा जोङो जारनि खालामनाय एबा जोङो दावबायनायाव बेबायदिनो टिचारफोरजोंबो जों गोबां माने एक्सपिरियेन्सखौ जों लानो हायो जेरै स्कुल टाइमाव जों गोबां बेदिनो एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जों बेरायनो मोनदों जोंनि कमिनिके जेनेबा जोंनि स्किलखौ जों सोलोंनो मोन्दों जों आडारस्टेडिं जोङो माने माबायदि गुबुन जायगानि मानसिफ्रा एबा जों गुबुन जायगायाव थांनानै जों माबायदि सोलोंनो मोनदों बेफोरखौ जों मोनदांथिनो हायो आरो गुबुननि जाय गानि एबा मानसिफ्राबो जोंनि एरियायाव फैनानै बिसोरबो जों जों जोंनि जायगाफोरखौ नायनानै माबायदि मोनो बिसोरबो बिसोरो माने ओंखायनोसो भिजतट खालामो आरो ना नोंथां
नंगौ
बिसोरबो जोंनि जायगाखौ नायनो लुुबैयो आरो जोंबो बिसोरनि जायगाखौ नायनो लुगैयो माने दिडिफारेन्स थायो आरो नोंथां अ बिसनि जायगाया माबायदि जोंबो बेखौ नायनो लुुबैयो अ जोंबो सानो बिसनि जायगायाव माबायदि होननानै बेखौ सानो आरो ना नोंथां आरो बेबायदिनो गोबां माने जोंनि लाइफाव माने ट्रेभेल खालामनाया जोंनि थाखाय माने मोनसे मेमरिकेल जायो ना थायो आरो नोंथां माने जोङो बावनो हायि मोनसे ओंथि जाना थायो आरो नोंथां ओंखायनो जों माने बेखौहाय ओ जों दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा बेनि सायाव?
औ दावबायनायखौथ' जों नांखाथारगौ मानोना दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गुबुन हारिनि आरिमुफोरखौबो मोननो हायो नङा होमबा औ आं नोंथांखौ एसे सोंथि सोंनो लुबैदोंमोन नों थाङा माने दावबायनायनि सोमोन्दै बुंदोंना दावबायनोबाथ' जोङो गारि मथर जोंबो दावनो हायो बा थाबायनानै दावनो हायो बे हाजो ओ हाजो एरियाफोराव बा हाजो ओनसोलाव दावबायोब्ला जों मायबा फोर लांफानांगौ जायो नामा बा न'निफ्राय जों मा मा मुवा बेसादफोर लांफानांगोन बेफोरबायदि नोंथाङा दावबायफेरदोंबा एसे फोरमायजागोन
हाजो एरियाव औ औ औ
बियाव थाङोब्लाथ' जोंनि जास्ट आं आं थांफेरनायाथ' जास्ट बेरायनो थांनाय माने जोंनि ओनसोलथिं माने खाथिथिं बेदिनो जोंनि ओनसोल खाथियाव माने बेबायदिनो हाजो दङ आरो एबा हिल्स दङ जों बेयाव भिजिट खालामखांबाय एबा जों बेरायखांबाय माने जों माने बिदिनो बांद्राय गोजान थाङाखै जों बेबायदिनो जोङो ना हमनो एबा जों बेबायदिनो थांदोंमोन आरो ना जोंबो बिदिनो थाङो मालाबा मालाबा बेरायनो थाङो माने जोङो मोनसे ममेन्ट लानानै जों थाङो आरोना लोगोफोरजों जों माने इन्जय खालामनो थाङो एबा जों जोंनि खाथि खालायावहाय जोङो बेबायदिनो वाटारफल जों नुनो मोनो। जों बेयावहाय माने जों लोगोफोरजों ज'यै थांनानै बेबायदिनो जों जाग्रा मुवा एबा बेदिनो गोबां लांनानै जों बेदिनो बेदर एबा बेदिनो फेपसिफोर लांनानै जों बेफोरखौ माने जों जाहैयो आरो ना बिदिनो इन्जय खालामो जों लोगोफोरजों एबा जोङो बेयाव थांनानै जोंबो बेबादिनो दुगैयो गोबां माने लोगोफोरजों रंजायो एबा बेयाव बाथ्रा सावरायलायो जोङो माबायदि मोनदों एबा जोङो माबायदि फिल जादों जों बेखौ माने गावजों गाव एबा जों रायलाय लायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ औ औ दावबायनो बाथ' जोङो बा ट्रेनजोंबो थांनो हायो आं आं बबे बबेयाव दावबायफेरखो बेफोरफोरखौ आं नोंनो एसे फोरमायनोसै ओ आं आं थ' बिदि दाव बांद्राय दावबायफेराखै मानो होनोब्ला दावबायनोथ' मोजां मोनो खायो बयबो मोजां मोनो बेनि गेजेरावनो आङो माबा पान्जाबनि बे ओ स्वर्न मन्दिर बेयाव थांखांबाय। बेयाव बे मन रा सनाजोंनो दानाय नङा हमबा आरो बे मनदिरा ओ सनाजों दाजानाय आरो बे सिखफोरनि मोनसे धोरोम
सिखफोरनि मोनसे धोरोम थावनि आरो बेयाव सिखफोरा ओ माने गावसोरनि ओ फुजा खालाम बिसिना नङा बिसिनि फुजा खालामनाया मा एसे बेलेग जायो जोंनि बायदि नङा। नङा होमबा नोंथां बिसोरबो गावबा गावनि आसार खान्थि दङ। दे जोंना बिदिबा समाबो जाबाय। मोन नामा जों एसे दोनथ' जासिगोन औ
औ जागोन दे नोंथां
बिदि